औ खोनादों ना?
औ खोनादों दे।
ब्ला टपिकखौ लानि आबाद मावनायनि सायाव लानि आरो।
औ औ। दे आरो सावरायजागोन दे।
ओ आबाद मावनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहाथ' बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने आबाद आबाद गाहाय हारि होननानैथ' जोंहा बर'फोरखौ बुंखानाय जायो नालाय। आबादारि गाहा हारि होननानै। ओ जोंहाथ' बिदिनो दाथ' नै दैज्लां बोथोर सफैलायबाय माइ गायनायनि समफोर बिदि सु फैलायबाय नालाय ओ‌ माइ गायनाय मानाय जासिग आरो उमफाय नि अनगायैबो बरफ्रा थ बिदिनो गोबां खेथिफोर बो मावो जेरै बेसरानो होन सबाय सिबिं बिदिनो गोबां आबादफोरखौ मावनाय नुनो मोनो आरो
औ
औ नोंसोरनिथिंजायबो बिदि आबादफोरखौ मावनाय जायोना?
औ मावो जोंनिथिंजाय गोबां माने गुबुन ओ गोबां माने हा ओ मानसिबो थायो नालाय बेहाय औ खुसेराबाद आ बिदिनो मा होनो ओ मैगं आबाद मावो आरो माइजों लोगोसे औ सिबिंबो फोनाय नुयो आरो ओ बेसर फोनाय नुयो बेफोरनो आरो सबाय फोनाय नुयो मुसुर फोनाय नुयो बेनो आरो औ गोबां माने बेफोरो आबाद बेखौ मावनानैबो न'खर सुंस'नायखौ जों नुबो गासिनो उन्दैनिफ्रायनो
औ
दाथ माने औ माइ आबादाबोथ औ औ माइ आबादाबो दा ओ माने गोबां जायो आरो गोदो गोदाय गोदोबो जायोमोन दाबो बहुद जायो आरो बेफोरजों बेफोरखौनो फाननानै माने नखर संसबो गासिनो दङ सोरबा लेखा फरायनायफोराव ओ बेफोराव माने गोबां हेफाजाब मोनबोदों आरो
औ
उम नोंसोरनिबो नोंसोरथिंबो बुहुत माने बेबायदिनो मावो खोमाना?
औ जोंनियाबो मावो माइ आबाद बेफोरफोरखौथ दैलां समावथ माइखौ गायनायानो जाखायो ओमफ्राय ओ आथिखालाव माने माइफोरखौ मेसें बोथोरावबो गोबां गायलाबायो। आरो जोंनिथिंजाय ओ ओं ओमफ्राय ओं औ माने जोबोद मोजां जायो आरो माब बा बिदि मेसें बोथोराव गायनाय माइ आबादो माने बेसे जोंना दैबाना बेफोरबायदि जानायनिबो जेबो चान्स थायानालाय ओमफ्राय जा जेसांखिनि हासा मोनो बियो माने ओ से ओ बेयावनो थाजोबो नालाय जायगायावनो थाजोबो ओंखायनो जोबोद मोजां जायो आरो माने बिदां गोलाव गोलाव माने इदिनो मोजां मोजां जानायखौ नुयो आरो। बे
औ दैफोरखौबो माने एसेलजों सारनानै दोनो नालाय दोनथुमो नालाय बेयावनो मोजां जायो आरो उम। सेल दै होनो हानाय जायगा गैयाब्लाालाय जाया आरो दै होनो हानाय माने थानांगोन। जायगा
औ जो माने बरिं गायखा जो जोबोना आथि खालावथ बेनिखायनो आरो उम आरो बिदिनो गोबां ओ आबादफोर होननानै बुङोब्लाथ माने मैगं थाइगंफोरखौबो गोबां गायनानै जायो। जेरै लाइ लाफानि सम मावलाय लाय लाफा गाय बाय दाथ दैज्लां समाव आरो बिदिनो भिन्दिफोरखौ गायो जिंखा ओ थाइबेंफोर बिदि गायलाबायो ओमफाय मैथा बायदिसिनाफोरखौबो माने न'आव जाय जानो थाखाय एसे बिबाबो गायनानै लाखायो आरो बर'फ्रा।
औ खांख्रिख'लाफोराबो। दाथ' गोबां दाम खांख्रिख'खलाफोरा औ बेसेन गोस सा आरो। किल'सेयावनो किल'सेयावनो दाइनजि रां गाहाम जाबाय दा। भिन्दि फोराबो ओ दा किल'स सेयाव ब्रैजि रां गाहाम जा जाना दङ आरो।
औ ओ माने गोदोनि समावथ' जोंना बर'फ्रा बिदि बांद्राय ओ बेफार फालांगियावबो इमान बिदि नङा माने खालामामोन नालाय ओमफ्राय न'आव जानो थाखायल'स एफा एनै गायनानै लायोमोन। नाथाया आथिखालावथ' मैगं थाइगंआनो होन बा माबा मोनसे ओ मा होनगोन बेखौ बिदि मैगं थाइगं फिथाइ सामथायानो होन गासिखौबो माने फाननायनि थाखायबो माने गायनाय जासै आरो दाना
औ औ। न' जानायजों लोगोसे आरो फाननोबो औ फाननानैबो फैसा मोनबाय
औ माने न'खर संनायनि थाखायबो बेफोरो माने गोबां माने हेफाजाब होयो नालाय।
औ। दा बो बेनो आरो माने खामानि मावालासिनो थायोब्ला बहानिफ्राय फैसा मोनगोन बेफोरखौ बेफोर माने आबाद फोरखौनो मावनानै जों सुंस सुस'वाब्ला न'खर संस'वाब्ला बेनो
बिदिनो गोबां दं गोबां माने फिथाइ सामथाइआनो होन बा मैगं थाइगंआनो होन गासि सब माने खेथि खालामोसै आरो दाना।
औ। माइ दा नै दै दैज्लां आबाद दैज्लांआवबोथ' माइ गायनाया ओरैबायदि माने बरिं गैयाबा जेनेबा दै सारनो हानाय केपासि ति गैयाब्ला ओ
खोना फैयासै
गोथौ अखा हायो ब्ला आरो माइ गायनो हाया जाहैयो बेयाव एसे लेदै से दिरियैब्लाबो गोबावैब्लाबो माने गायनांगौ जायो।
उम बेखौ आरो जावायनानै जावायनानै दोननाय जायो आरो बेखो खोथियाखौ फुग्रोनानै ओ माने जावायना दोननानैसो बेखौ राहाब होनानैसो माने गायनाय जायो। रन्जित माइफोरखौ बिदिनो गायनाय जायो आरो गोबां माने मोजां मोजां फिथाइ मोननो हायो आरो
औ
जावायना दोनोब्ला
नुबा मा होनो बेखौ दै दाबोथ' बोथोरा माबायदि जागासिनो दाथ' खोथिया फोनायनि दिन माने अखायानो थोबसेबो गैयामोन दै सारनानै फोआगौमानि फोनो हाया बिदि जादोंना देग्लायबोथ' नै
ओं
हा फोरानो गावस्रा। जोबलायलायबाय आरो उमफाय बिराद सान्दुं गोसा। सा दुंनायजों। ओं खोथिया। फोनायनि समावबो दा फोनोनो हाया दा। दै साराबानो फोनो हाया। होननाय बायदि
औ दै सारना फोदोंब्लाबो। माने रानसाबनो हमदों आरो। खायसे खायसे जायगाफोराव औ। दै सारना फोदोंब्लाबो दैखौ उनाव। हाय नोङो होफिनबाय थाया। थानो सम गैयाब्ला माने रानसाबलांबाय था दों आरो।
औ। फोदोंब्लाबो मोजां जाला आरो औ।
सम मोना नालाय। नायबाय थानो, बेयावनो। माने गायनो समाव माने गोबां माने उसुबिदान जानायखौ जों नुयो आरो।
औ।
उम।
जोंनाथ'आरो गोदोनि समाव बिदि माइ खेति, माइ खेतिफोर गायोबा। बांद्राय बिदि। ओ बाजार फोरनिफ्राय बायनानै मोननाय हासार बायदिसिना बेफोरबायदिखौ होनाय जायामोनना गोदो। ओ बिदि गोबोर हा सार बायदि। फोरखौल'सो होनाय जायोमोन दानियाथ'। ओ माइफोर गायोब्लाबो। गोबां बिदिनो बाहेर। निफ्राय बा बाजारनिफ्राय बायनानै मोननाय माखासे हा सारफोर। रासायनारि हासारफोर बेफोरखौबो होनाय जासै आरो दाना।
औ। बेफोर हासारफोरखौ होनायनि थाखायनोथ' हाफ्रिनो माने गोबां गाज्रि माने माबा गोहोम गोग्लैबाय आरो गाज्रि जाबाय आबाद फोराबो ओ खायसे खायसे जायगा फोराव बिदि हासार बाहायोब्ला माने जालिया आरो आबादफोरा मोजाङै जाला जाबायदि मोननांगौ बि दि फसलफोरा मोननोबो थांलिया आरो। गुसुं-गुसुं जासै गोदोनियाथ' गोलाव-गोलाव जायोमोन बिदां फ्रा बेनो आरो
जोङा माने गोबां बिदि मा होनोमोनलाय दा हाग्रा थैनायनि मुलि बायदिसिना बेफोरबायदिबो होलाबायो। गोदोथ' माने बिदि हाग्रा दाङोसोमोन माने हाग्राफोरखौ फुनानैसो गारोमोन बिदि दानि थार माने गोबां मुलिफोरबो ओंखारबाय नों माइयावनो होनदा बिदां ओंखारनायनि बिबार लानायनिफ्राय लानानै जेरावबो माने मुलि सारनाय बा माबा सार नाय बेफोरबायदि होलाबायसै आरो मैगं थाइगङावबो गोबां जोंना बिदि ओ एम्फौ जायैनि बा माबा जायैनि बिबार थानायनि फिथाइ थायनायनि बिदि गोबां मुलिफोर होलाबायनाय बाहायलाबायनाय बिदिखौ नुनो मोनसै ना दाना
औ बेनिखायनो देहायारि जेंनायावबो माने गोबां माने गोहोम गोग्लैलांदों आरो बिदि माने औ हासार बाहायनायनि थाखायनो मैगं थाइगं गासैबो माने हासार हासार मोननानैसो थाबैनो देरोथ'। बे फोरो गासिबो ओ देहानि थाखाय गोबां गाज्रि अ गेनिक मैगंखौ जोङो दा मोनोनो थांलिया माने न'आव गायागौ मानि माने गुबुननि बायनानै मोना आरो उम बिनि थाखायनो माने गावबा गाव न'आवनो मैगं थाइगं आ आबाद मावनानै जानाया मो
औ माने बिदि बायना नै लाबोबाब्लो लाबोब्लाबो माने गोबां बि दिनो मालायनि हासार होनाय बा बा ओ बिदि मुलि सारनाय बिदिखौ मोनजा मोनबोफ्लांबाथाय माने गोबां देहानि खहा खालामनाय बिदिबो जासै ना दाना। औ
उम
माखासे ओ औ
बायया ब्ला माने जेरावबो माने मोना होननाय बायदिसो बिनिखायनो बायनोबो गोनां जायो न'आव साब ओ सोर साबोसेयाथो आबाद मावनो मावनायानो थाङा औ जुदि गासैबो आबाद मावोब्ला जों माने बे फोरनिफ्राय एसे रैखा मोनगोन आरो देहायारि जेंनानिफ्रायबो रैखा मोनगोन औ गावनि मोजांबो थागोन देहाफ्रा
औ माने बि गोदोनि सुबुंफोरा बिदि ओ मुलि सुलि होनाय मैगं जायामोन नालाय बिनिखायनो देहाफोर लोमजा साजाफ्राबो खम जायोमोन ना दानिया माने गोबां बिदि साख्रुब सुु ख्रुब बा बायदिसिना जानाय बेफोर माने गोबां बांलांबाय आरो जोंना दाना
ओं
जोंना समाबो जाबाय बिदिब्ला बेथ'
औ औ औ दे फोजोबजागोन दे औ दे दे दे।
औ